औ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
हालौ!
औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दायो माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
ओ आंथ' दायो जेबो मावथ'वाखै फ्रियैनो दंथ'यो।
अ अब्लालाय आङो नोंथांनो मोनसे जाहोनावसो फन हराय जादोंमोन नोंथां। दा नोंथाङा दसे सम होथ'नो हायोबा आङो बुंनो सानदोंमोन।
औ औ बुंनो हागोन नोंथां।
दा औ दा आङो मोनसे आयदाखौ लानानैसो फनहरनाय जादोंमोन नोंथां। ओ आयदायानो जाहैबायमोन दै बानानि सायाव आरोना।
औ।
दा नोंथाङा एसे एनै फोरमायना होनो हागोन नामा गुसुङै बाबो दैबानानि सायावहाय। आङो एसे मिथिनो लुबैदोमोन
दै बाना होनोबा जोंहाथ' दा दैलां बोथोराव गोबांनि गोबां दाब-दाब जायगा यावनो दैबाना जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां।
औ थिग बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो जोंनि गामियावबो बुंजाथावना। ओ जोंना गामिया बेफोरबायदिनो दैमा खाथि बा हाजो खा थि बिनिफ्रायनो ओ हाजोनिफ्राय दैमा बोहैबोनाय दैयानो जोंनि बे गामियावहाय बेफोरबायदि दैखौ लोमसाव-लोमसावजोबनानै जोंनि बर' न'खरफोरखौहाय ओम सिलिंखार खालामजोबनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ नोंथां औ।
मानो होनोबा जोंना एयारपर्ट खाथि एयारपर्टनि फाय जि दैमा माबादो बेफोरनो बेफोरावहाय लोमसाव फैनायखौ जोङो नुनो मोन नो आरो जोंनि ओनसोलावनो नङा खोब ओ गोबां-गोबां ओ ओनसोलावनो गोबां दैबानाखौ जों जानाय खौ नुनो मोनदों।
औ सैथो नोंथां।
औ जेराव जोङो आबाद मावखानाय फोथारावनो दै लोमसावनानै बे फोरबायदिनो ओ बाला फबफैनानै बेफोरबायदिनो ओ आबाद मावनायखौ गोबां खहा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ सैथो नोंथां।
औ आरो बिनिफाय ओ बेफोरबायदिनो न'खर न'खरबो ओ न'फोरावबो हाबजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो जानाय ओ बेफोरबायदिनो नोमा न' बा उन्दुग्रा न'फोरावबो दैया जुदि बांद्राय देरबोदोंबा अब्ला बे न'खौ लोमसावजोबनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो
औ सैथो नोंथां
औ आरो जोंखौ दै बानाया खहा खालामो होनोबा बेफोरबायदिनो ओ बांद्राय जुदि जुब-जुब अखा हाबाय थादोंबा बियो ओ दसेनि उनावनो देर देरबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ औ औ
ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा दा ओ गासैबो खोथाफोरखौनो सैथोयैनो बुंलांबाय आङो गोबां सोलोंथि लानो हाबाय नोंथांनि ओ गुसुङै फोरमायनायनिफ्राय दा जे नोंथाङा बुंदोंमोन दैबाना जायोब्ला आबाद साबाद मावनायखौहाय ओ दंस' खालामलांजोबो औ बेबो सैथो दा आङो गुसुङै ओ मोननैसो फोरमायना होनो नाजानिसै उम दायो दैबाना बुङोब्ला इदिनो लामा सामा लोमसावनाय बा न'आव दै लोमसावनाय उम दायो नुनो मोनदों ओ बा जोंनि गामियावनो ओ लामाया फाक्कानि नङा ओ बिदिनो हानिसो ओ ओरैनो सायाव अन्थाइ गारलाबायनायल' दायो बिदिनो एसे अखा हाबानो दै थायोबा ओरै दैबाना जाबाथाय लोमफैयो लामायावहाय ओमफाय ओ रानबाथाय बिदिनो हाब्रु दोलो दोलो जासिगोन ओ ओमफाय ओ गामिनि मानसिफोरा गोबां खस्थ' सहायनांगौ जायो बा खस्थ' मोनो लामानि थाखाय लामायाव, दै बाना जाबाथ' हाब्रु जासिगोन रानबाथाय थांलाय फैलायाव ओ गोबां खस्थ' मोनो, उम फरायसाफोरा स्कुलफोराव थांनो हाया इदिनो ओ गेदेर गेदेर मानसिफोरा बा गामिनि, गेदेरफोरा गावनि खामानि, दामानियाव थांनो हाया माया जायो आरो फरायसाफोरा ओ इदिनो साइकेलफोरजों थाङोब्ला जोबोद खस्थ' मोनो मानोना बेहा हाब्रु दोलो दोलोआवहाय साइकेल सालायनो जोबोद खस्थ' खारा खारा जायो आरो गोबां लासैयै सालायनाय सालायनांगौ जायो। ओ मानोना ओम बुहुद गिनांगौ जायो ओ बे हाफ्रावहाय साइकेल सलायब्ला फि स्लायनो नागिरो आरो फिस्लायनानै गोलैबा ओ लेथ्रा जाजोबगोन गाननाय जोमनायफोरा जोङो थांनो हानाय नङा स्कुलफोराव बा आ बिदिनो गाव गावनि खामानिफोराव न'आव थांफिननांगौ जागोन मागोन इदिनो जोंनि गामिखै थम थम होननायबो खारो दायो थम थमाबो ओ जोबोद खस्थ' मोनो बिदि लामाफोराव खारनो दैबाना जायोब्ला दा आं जे बुंदोंमोन हाब्रु जायो मा जायो। बे हाब्रुआव माने खारखुवा खारख जायो थम थम होननायनि साखायथ' जोबोद फिसा फिसा जायो। बियो खौहाय ओ गोबां लासै सालायनांगौ जायो थम थमखौहाय खारा खारा जायोबा बिदिनो गिनांगौबो जायो मानोना जोबोद फिस्ला जायो हाब्रुआवहाय बा फासिनोनो गिनांगौ जायो ओ जोङो समाव मोनहैनो हाया हाख'वा जायो माया जायो गोबां खहा सहायनांगौ जायो। आरो बिदिनो आबाद मावबाथ' सुथाब जोबनायानो जायोबा जोङो फिथाइ सामथायाइ गायबा खिलिहांनायावनो दै बानायाहाय लोमसाव होनानै बुथारलाङो जाहोआ माहोआ दा बिदिनो आङो बेखौनो गुसुङै फोरमायना होबाय नोंथांनिसिम दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा जेरै दा
दैबाना जायोबा जोंनि लामा सामा गाज्रि जायो होनदों नोंथाङा औ थारैनो नोंगौ जों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दै देरबोयोबा बेफोरबायदिनो दैमाजों दै बो हैैबाय थानाया बेफोरबायदिनो माथा हरि बायनानै बा बेफोरबायदिनो लामाजों उसिफावनानै लामा बायस'यो बा बेफोरबायदिनो लामाखौ सिलिंखार खालाम नायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दैयाथ' गोबां ओ मालाबा समाव गोबांथार दै बोहैयो बे दै दैया जुदि एसे स्पिड ओ बोहैबोयो अब्लाथ' जोङो बेखौ हमथानोबो हाया जायो ओ जेरै माथावरि माथावरि खोथेबाबो बा बेफोरबायदि जोङो होथेबाबो बे दैखौ लाखिनो हाया जायो।
औ औ
गोबां गोबां बर' न'खरफोरखौनो ओ नुनो मोनदोंबा ससियेल मिडियानि नि गेजेरजों जोङो मिथिनो मोनदों जे ओ गोबां गामि गामि दाब दाबावनो बेफोरबायदि दै लोमसावनाय लोमसावना थानायखौ जों जोङो नुनो मोनदों जेरावहाय जानो लोंनो मोनाखै आरो बेफोरबायदिनो सिलिंखार खालामलांजोबदों जोङो बेखौ मिथिनो मोनो आरो गुबुन हादोरावबो बेफोरबायदिनो दै लोमसावजोबनानै न' बां सिलिंखार खालामलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोबा ओ बेफोरबायदिनो जोंनि सेरावहाय हाजो खाथिनि न'खरफोरखौबो गोबां सिलिंखार जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो ओ गावनि जि नांगौ डकुमेन्टसफोर न' सिङाव थाजोबनायखौ खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो बख'नो हालायैखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोबा दै बानाया गोबां सिलिंखारबो खालामो आरो जुदि ओ दैमा खाथियाव थाबाथ' जोङो बे दैमाजों ओ लोमबोयोबाथ' जोङो गोबां ङानो न' बां गाज्रि जाजोबखायो नङा होमबा नोंथां
औ सैथो नोंथां सैथो-
बेनिखायनो आङो सानो औ बुंनो हागोन नोंथां
औ नोंथां बुंगोरलाय दे मा बुंनो नागिरदोंमोन
औ बेनिखायनो आं सानो ओ दैमाफोरखौहाय बेफोरबायदिनो माथावरि गोजौ गोजौ खोनानैसो लानांगौ जायो आरो
औ सैथो नोंथां दायो आङो ओ दहाय एसे सिगाङाव आङो गामिनि ओ दैबाना जाबा माबोरै माबोरै ओ खहा जायो मा जायो आं फोरमायना होदोंमोन दायो आं आङो टाउन सहरनि बागै दैबाना जाबा मा मा खैफोद आफोद ओ भुगिनांगौ जायो आं बेखौ एसे गोसोआव फैदोंरमोन दा आं बेखौनो एसे सावरायना होनो होनोसै खोमाहाय
औ औ
दायो टाउन ओनसोलफोराव नुनो मोनो दैबाना जायोब्ला दैमा निफ्राय ओ दै उसिफावनानै ओ दालांफोरा बायनो हमो बिदिनो दालां बायोब्लाथ' जोंना थांलाय फैलाया बन्द' जायो गोबां खस स्थ' जायो बिदिनो बेलेगाव थांनांगौ जायोबा बा फरिखा आनजादफोर दंबा जोङो हैनो हाया जायो माया जायो गोबां खैफोद जायो आरोना बिदिनो ओ टाउन ओनसोलावहाय ओ दै लोमसावबाथाय नालानिफ्राय दैयाहाय उसिबोयो आरो टाउनआवथ' ओ मानसिफोरनि न'आ हाय बिदिनो ओ खाथि खाथि गोजा आरो खाथि खाथि ओमफ्राय ओ वाल होथेनाय गोजा ओ बेनाव वाल होनाय बैनाव वाल होनाय बिदिनो ओमफाय दैयाहाय थांख'नो हाया जासि गोनबा ओ बोहैलांनो लामा मोना जायो दैयाहाय दैबाना जाबाथाय ओमफ्राय बिसिनो ओ जायगा दाबसेयावनो लोमसावना थासिगोन ओ लामायावहाय उम बे लामाखौबो ओमफाय बारनो हाया जायो। थांनो हाया जायो इदिनो गोबां खैफोद आफोद जायो। आरो दैबानाजों बिदिनो ओ दंफां दालाय बोहैबोयोबा दंफाङानो बोहैबोयो बा दंफां मुरा बोहैबोयो बिदिनो बेलेग बेलेग बायदि सिनाबो बोहैबोबावो आंनाव दा गोसोआव फैथ'वाखै दा बिदि बोहै फोनानै लामा गेजेराव ओ होथेगोन बा इदिनो ब्लक खालामागोन दंफां-लाइफांफोरा आ बोहैबोनाया दैसाजों दा थांलाय फैलाय खालामनायाव बेबो ओ गोबां खस्थ' होयो बोखारनो हाया जायो मानसि फोरा ओ दंफां-लाइफां गिदिर गिदिरफोरखोबो ओ जोबोद गिलिद जायो बेखौ बोखांनो हानाया असम्भब मानसिफोरा ओंखायनो मिसिन नांगौ जायो जेसि बि जेसिबि गोबां रोखोमनि आरोना बेखौ बोखांनो दायो आङो बेखौनो फोरमाय ना होबाय आंना समा जाथ'बायमोन नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथांजों दैबानानि सायाव सावरायनानै खोब गोजोन नाय मोनबाय
औ गोजोनथोंसै नोंथां
औ गोजोनथों